ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ? अ नोंथांजों जे जोंनि माखासे। बे मिथिंगानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां बा आबहावानि सोमोन्दै सावराय जागोनना नोंथां?
औ नोंथां अब्ला जेनेबा जों मिथिंगानि सायावनो थानाय बिफां लाइफां बेफोरनि ओ मानो नांगौ मानो नाङा बेफोरखौ रायलायनोसै ना नोंथां। अब्ला नोंथां नंगौ नोंथां ओ जेन'बा जोंहा मिथिंगायावथ' गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दं जायखौ जोङो। ओ जाय माने जोंजोंनो बुहुमाव सोरजिजाफाखानाय मोनसे जोंनि मिथिंगानि सम्पद। ओ जायखौ जोङो जोथोन लाखिनांगौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफाङानो जोंनि मोनसे मोनसे जोबोद गोनां सम्पद जाय जोंखौ बे बुहुम बिखायाव थांनानै थानोबा हां लानायाव जोंखौ मदद होनो बिथांमोनहा गसंनानै दंङो दा बिफां लाइफाङा जोंनो मानो गोनांथि होनबा जोंहा बेयाव गोबां खोथा दं जेरै जोंङो बिफां लाइफांफोराव मा मोनो जोंङो गोबां रोखोम जेरै साया सायख्लुम बि दिनो जोंनो मा मा नांगौ गासिबो होजोबो दा आं नोंथां माखासेखौ फारि फारि फोरमायलांनोसै जेन'बा जोंहा बिफां लाइफां होनोबा जोंहा बिफां लाइफाङा गिबियावनो जोंनो अक्सिजेन होयो बे अक्सिजेन गेस जायखौ जोंङो हां लायो दा बुहुमाव जेसेबांखि जिब जुनार दङ ओ दावस्रि दाउला दङो ओ बिसोरो जायफोर हां लानानै थांनानै थायो बिसोरो मा जोंनि बुहुम बिखायाव मोने अक्सिजेन गेसखौ जोंङो हां लानानै थांनानै थायो हायो आरो दा अक्सिजेन गेसखौ जों गुबैयै मानिफ्राय मोनो होमबा बिफां लाइफांनिफ्राय दा बिफां लाइफाङा जोंनो ओरैबायदि जोंखौ मदद होयो जेनेबा जोंखौ बिथांमोना अक्सिजेन गेस होना होनानै जोंखौ मा खालामो हां हां लाहोनो हानानै जोंखौ फोथांना लाखियो आरो
जोंजोंनो। ओ जोंजोंनो हगारजानाय माखासे खारबनडाइ अक्स क्साइड गेस बेखौ बोनानै लानानै बिसोरो थांनानै थायो आरो दा जों हगारनाय गेसखौ बिसोरो बोनानै लानानै बिसोरो मा खालामो गावसोरनि सिङाव सोदांनानै ओ जोंनो अक्सिजेन गेस हगारसोना होयो आरो दा बेल' नङा बिफां लाइफांफोरा जोंनि मा होनो जोंनि बुहुम बिखानि आबहावाखौ सोदांनो बा बुहुम बिखानि बारहावखौ सो सोदाङो मारै सोदाङो होनब्ला बिसोरो मा गाज्रि गाज्रि गेसखौ बिसोर बोना लायो आरो जेरै जोंङो आथिखालाव नुनो मोनो गोबां रोखोमनि मटर गारि खारनाय बेफोराव जोंङो सोनानै लानाय डिजेल पेट्रल बेफोरो जोंङो गारिखौ सालायबानो बेयो खामगारो आरो दा बे डिजेल पेट्रलनिफ्राय ओरैबायदि गाज्रि उखुन्दि गयो खागारनाया दा बे गेसखौ मा बिफां लाइफांफ्रा बोना लानानै गावसोरनाव सोदांनानै जोंनो मा जायो ओ अक्सिजेन गेसखौ हगारफिनना होयो आरो दा बेनिखायनो जोंङो बिफां लाइफांखौबो रैखा खालामनांगौ जोबोर गोनां मानो होनना बुंङोब्ला बिफां लाइफां गैयाब्लानो जों बे बुहुमाव जेसेबांनाखि जिब जुनार थांनानै दङो बिसोर थांनानै थानो हानाय नङा आरो आरो बिदिनो दंबावो जोंनो बिफां लाइफाङा साया सायख्लुमहयो साया साखख्लखौ साया साख्लखौ जोङो मानांगौ होनब जों गोलोम बोथोराव जोङो ओरैबायदि आयखां बायखां जायो जे जोङो फांखानि सिङांव एसिनि सिङाव थाब्लाबो जों आगोर मोना जायो
दा
बे समाव मा नांगौ जायो जोंनो माखासे बिफां लाइफांफोरनि साया सायख्लुम जायखौ जों जिरायोबा थान्दा मोनो बिदि नांगौ आरो मानो होना बुं लाइफां लाइफांफ्रा बे नङा जेन'बा सान्दुं दुंनाय बे सान्दुंखौ बिसोरो जोंनि जोंनाव मोदोमाव फोनाङालासिनो जोंखौ मोजाङै साइक्लुमाव थाहोनो होयो आरो दा जोंल नङा जेन'बा साया साख्लुमखौ जोंङो जिब जुनारफोरनोबो नांगौ जेरै मोसौ बोरमा बिसोरथ' माबानो सानदुं गोसायाव बारा गसंनानै थानो हाया बिसोरो मानो एसे सानसुथिफ्राव बिसोरखौबो जोङो साया साइक्लुमाव दोननांगौ जायो दा बिदिनो ओ बिफां लाइफाङा जोंनो साया साख्लुम होनानैबो जोंखौ मदद खालामो। आरो दंबावो जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि नांगौ मुवा बेसादखौ जों मोननो हायो आरो। जेरै जोङो फिथाइ सामथाइ उम बिदिनो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोनो। जायखौ जायोब्ला जोङो बोलो गोराफोर जानो हाबावो आरो बेल' नङा। ओ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि बिदिनो। ओ टेबोल चियार बिसिना दर्जा खोरखि। जों बेफोरखौ मोनो आरो। दा जोङो प्लास्टिकफोरनि सेयारफ्राव जिरायनाया बारा गाहाम नङा मानो होनना बुङोब्ला प्लास्टिकफोराव माखासे रासायनारि मुवा बेसाद होनानैसो जोङो बे सियारखौ बानायनाय जायो। जायखौ जोङो गोलोम बोथोराव जिरायोबा जोंनि गोलोमनायजों बै रासायनारि मुवाजों माबा मोनसे फिनजाथाइ जानानै जोंनि मोदोम सिङाव माबा माबि हाबलांनानै एसेबाबो ओ जोंनि देहायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन जों बेखौ नुनो हायो आरो दा बिदिनो जोंनि ओ जोंनि बुहुमाव आरो बिदिनो बिफां लाइफांफ्रा खमायलांबाय खमायलांगासिनो। दा जों बेखौमायनायखौ नुबोदों मानो होनना बुङोब्ला गोबां सुबुङानो रां खामायनो थाखाय थाइसे थाइनै रांनि थाखायनो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौ आजि आजिखालि बिसोर मा दाननानै फानग्लुंगासिनो। ओ दा बेयो जोंनिनो जोबोद मोनसे खैफोद गोनां जों बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव नुनो मोनखायो। टाउन सहराव जोंङो बिफां लाइफांफोरखौनो नुला। मानो होनना बुंङोब्ला बिसोरो दानफाय दानफाय गावसोरनि बिल्डिं न' बिल्डिं लुगासिनो। जायनि जाहोनाव मा जायो जेनबा। बे जायगायाव ओरैबायाददि गरम जायो। मानो होनना बुंब्ला बेयाव कार्बनडाइअक्साइड गेसखौ सोबना लाग्रा बिफां लाइफाङा खम दा कार्बन डाइ अक्साइडजों बुंफबनायलाय बिसोरनि जायगायाव एसे गुदुं जायो आरो। दा दैज्लां बोथोराव बिसोरो खस्थ' मस्थ' माबोरै थायो गावसोरसो मिथिगौ जेनेबा बिसोरो। एसिफोरनि सिङाव थायो बेनिखायनो बिथांमोननि देहाफ्रावबो एसे दुरबलथाखौ जों नुनो मोनो। आरो मानो होनना बुोब्ला जोङो गोग्गो बार मोनजायाना बिसोरो बेनिखायनो।
ओ नोंथांनि सिगाङाव जेनेबा बिफां लाइफाङा मानो गोनांबा बिफां लाइफांखौ जों मानो बासायनांगौ आं बेखौ नोंनो फोरमायबाय। दा नोंथाङा बे बिफां लाइफोरखौ माबोरै बासा यनो हागोन बा जोङो मा मा खालामनांगोन बेफोरखौ जोङो बेनि फिसाब एसे फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां। जे नोंथाङा जोंनि बिफां लाइफांनि गोनांथिनि सायाव फोरमायथिबाय बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांखौ ओ रैखाथि। खाथि होनांगौआ जों साफ्रोमनिबो बिबान आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला बिफां लाइफाङासो जे आबहावाखौ जोंनि दिदोम थि लाखिनायाव हेफाजाब होयो बा मदद खालामो। जायनि गेजेरजों जोङो बुहुमखौ सोमखोर समायना खालामनायजों लोगोसे बुहुमनि जे बिदुं बांनाय जायखौ बुहुमनां बा मुलुगनां बिदुं बांनाय जों होनना बुङो। बेखौबो जोङो संरैखा खालामनो हागोन आरो नोंथां। जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जों बिफां लाइफांखौ गोबां बिबांनि गायनो नांगौ। जे बिफां लाइफां गायोब्लासो जोंहा जोंनि बे आबहावाया गोग्गो थागोन आरो ना नोंथां। आरो बिफां लाइफांखौ जों माबोरदि संरैखा खालामनांगौ होनना बुङोब्ला जोङो नाङा फाङा बिफां लाइफां बिफां बायदिसिनाखौ दानफायलाबायैनो नाङा। जोंनो गोनांथि जानाय खिनिखौ जों बिफां लाइफां गायनानै दाननांगौ। आरो फिन जिखिनि बिफां लाइफां दानदों बेनि बांसिनैहाय जोङो बिफां लाइफांखौ गायफिननो नांगौ आरो ना नोंथा जेरैहाय जोङो सिगाङावनो बा आवगायनिफ्रायनो जोङो सिलिबोगासिनो जे मोनसे बाथ्रा। ओ जाय बाथ्राया फांसे बिफां दानफायोब्ला फांनै बिफां गायनांगौ होनना बुंनाय। बे बाथ्रानि बायदियै जोङो बे जोंनि बिफांखौ संरैखा खालामनायाव हेफाजाब होनांगौ आरोना नोंथां बे जों बिफां गायनायजोंल' जाया नोंथां जोङो बिफांखौ गाय खांनानैहाय जोङो जोथोन लानांगोन आरोना नोंथां ओ आरो बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांजों सोमोन्दो थानाय मोनसे हाबाफारि जोंहा बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो जे ओ जायखौ जोङो बुहुमनां आबहावा सान होननानै जोंहा खुंनाय जायो। बे सानखौ जोंहा बा जुनाव खुंनाय जायो आरो नोंथां। बे बा जुनाव खुंजानाय मुलुग नों आबहावा सान बे आबहावा सानखालि जों मा आबहावाखौ फोसाबनो नाजायो। जेरैहाय जोङो मा दाखोर दाला बा जेनेबा प्लास्टिक बायदिसिना बाहायनायफोर‌ खौ बा गारलाबायनायखौ खनथुमनानै दाबसे जायगायाव ज' दोनो आरोना नोंथां। आरो बेबायदिनो जोङो बे सानखालि बिफां लाइफां गायो बिफां लाइफां गायनानै जोङो। बिफां लाइफांखौ गायब्लाबो जाया जोङो बिफां लाइफांखौ गायखांनायनि उनावहाय बेहाय जेवरा होनो नांगोन आरोना नोंथां जेवराखौ मानो होयो होनना बुङोब्ला जोङो जेवराखौहाय। जाहाथे बेहाय मोसौ बोरमा जिब जुनारफोरा बे बिफांखौ जायाबा खहा खालामा बेनि थाखाय जोङो जेवरा होनो नांगोन आरोना नों थां थिग बेबायदिनो जोंनो ओ बिफांनो नांगौ रोखोमनि जोङो दैखौबो जगायनांगोन। आरो बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांखौ ओ मदद होनो हायो आरो ना नोंथां आरो जोंहा मा सुबुं अनजिमा बांनाय बे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो जोंहा मा जादों जे जोंहा बिफां लाइफांखौ दानफायनांगौ गोनां जादों। मानो होनोब्ला सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंहा सुबुं अनजिमानो थाग्रा खुलि नांगौ बे थाग्रा खुलिखौ खालामनो थाखाय बिसोर मा खालामो। ओ बिफां लाइफांफोरखोसो दानफायनाय जायो, गोनां जायो। मानो होनोब्ला बिफां लाइफां थानाय ओनसोलखौ दानफायनानै बेवहाय सुबुंफोरा थाग्रा खुलिबा न' लुनानै थायो आरो ना नोंथां। हायोब्ला जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौ जों गिबियावनो होबथाग्रोनो नाजानांगोन। आरो जोंहा मा कलकारखाना बा दारिमिन बायदिसिनायाव दिहुननाय माखासे ओ। जि दिहुनथाइ बे दिहुनथाइखौ जोङो नांगौ रोखोमनि दिहुनांगौ नांगौनि बारा दिहुननो नाङा आरो ना नोंथां। जायनि जाहोनाव जोंहा बेनिफ्राय ओंखारनाय जे उखुन्दै गेस बा बायदिसिना गाज्रि दै मिना दै बेफोरो जोंहा मा। बारहावायाव गोरोबनानै जोंनि बिफां लाइफांखौबो खहा खालामनो हागौ आरोना नोंथां। आरो देहा मा बिफां लाइफांजों लोगोसे जोंहा मा बिफां लाइफांखौबो जोंहा जे खेथि बारि जायखौ जोङो आबाद मावनाय होनना बुङो। बे आबाद मावनायावबो जोङो बेखौ बाहायनो हायो आरो ना नोंथां। जेरैहाय गोबां सुबुंफोरानो गय बिफांनि आबाद मावनानै गय फिथाइफोरखौ फानहरनानै मुलाम्फाबा न'खर खुङो। जेरै नालेंखर बिफांनि गाम फिथाइफोरखौ फाननानैहाय रां मुलाम्फा आरजियो न'खर खुङो। बिबदिनो जोंहा गाम्बारि बिफांनिफ्रायबो मोनो। बायदि रोखोमनि साल बिफां सिसु बिफां बायदि रोखोमनि दामनि बा बेसेन गोसा बिफांफोर खो जोंङो आबाद मावनानैहाय जोङो जिउ खुंनायावबो बाहायनो हायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे बिफां जायो बिफांखौ जों लबर बिफां होनना बुङो। बे राबार बिफांखौबो जोंहा आबाद मावनाय जायो। बेनि जे राबार जेब्ला बियो स्नि दाइन बोसोर जायो, अब्ला जों बे बेखौ हानानैहाय बेनिफ्राय जोङो आथा दिहुननो जाय आथाया राबार जायो। बेजोंनो जोंहा जि जोंनो गोनांथि जानाय माखासे राबारनि मुवाफोर बेखौ जोङो दि अनानै लानो हायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो। बिफां लाइफांखौ जोंहा मा सिगाङाव बुंनाय जे फाइभ जुन बा बा जुन। बे जुनावल' गायाबालानो जोङो जेब्लानि बे सम मोनो अब्लानो जों बिफां लाइफांखौ गायनो नांगौ आरो ना नोंथां। जाहाथे जोंनि आबहावाया दिदोमथियाव थायो। आरो बिफां लाइफांनि जोहैसो जोंहा मा जोंनि बुहुमाव नांगौ रोखोमनि अखाखौ जों मोननो हायो। जुदि बिफां लाइफाङानो गोबां रोखोमनि गैयाब्ला बा नांगौ रोखोमनि गैयाब्ला जोंहा मा जोंनि बुहुमाव अखानि बिबाङाबो खम जागोन आरो जेराव जोंहा अखा गैयाब्ला बा दै गैयाब्ला जोंहा मा जागोन जोंनाव आबादबो मावनो हानाय नोङा आरोना नोंथां। जायखौ जोङो बिफां लाइफांनि उम फोथांना लाखिनो हानायावसो जोङो बेफोरखौ जाबोगासि नो बा बे आबाद मावनाय एबा दैनि जेबो जेंना गैयि बेखौबो जों मोननो थांगासिनो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ। बुहुमाव बिफां लाइफांखौ एसेनो हायो एसेनो होबथानो नांगौ। जेरैहाय जोङो बिफां लाइफांखौ गायनो थाखाय जोंहा मा प्लास्टिक गोनां जायगायाव गायोब्ला बे बिफां लायफाङो बे प्लास्टिकखौ सोरखिनानै रजवाबो जानो हागौ बेनि थाखायनो जोङो प्लास्टिक बाहायनायखौ खम खालामनांगोन आरोना। आरो जानला मेलला प्लास्टिकफोरखौ गारलाबायायनो नाङा। बिबदिनो जोङो गामि गामि ओनसोल ओनसोल जोङो सांग्रांथि मेल खुंनानैहाय रायजोफोरखौ बा समाजनि मानसिफोरखौ लानानै जोङो ओ बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों फोरमायनो हायोदि बिफां लाइफाङा जोंनो माबायदि हेफाजाब होयोबा मदद होयो। आरो बिफां लाइफांखौ माबोरै संरैखा खालामनांगौ बेनि सायाव जोङो गुवारै फोरमायलायनायनि गेजेरजों जों जोंनि आबहावाखौ दिदोमथि लाखिनायजों आरो बिफां लाइफांखौ जों अराय लाखिलांनो हानाय बायदि जोङो मेल खुंनाया मोजां जायो आरोना नोंथां जे नोंथांनिसिम ओ बेखिनि फोरमायनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। आसा खालामो इयुनाव बेफोरनि सोमोन्दै फिन सावरायबावनो मोनगोन होननानै।
औ जागोन नोंथां दे।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ